अ खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाहोहरबाय नोंथांनिसिम
आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलि नोंथांनि
औ दा नोंथाङा फ्रि दंथ'योना
औ दङो नोंथां
अ आत्सा थ' अब्ला नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम ओ जोंनि न'खर सुंथानाय राहा खान्थिनि थाखाय रायज्लायनो बा सावरायनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
नोंथांनिसिम अब्लालाय अब्ला आं माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायनो सानोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे फोरमाय नोंथां
औ थ' ओरैनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो दा फ्राय बांसिनानो जोंहा आबादजोंसो सोनारनानै थायो नालाय दा साख्रि बाख्रि गैयानो नङा ओमबा हान्ड्रेडआवहाय आउट आ थेन बा टुइन्टि बेफोर पारसेन्टआल'सो जेनेबा जोंनि साख्रि मावनो होमबा। दा बे बेलायाव दा जायफोरानोखि जोंहा साख्रि बाख्रि गैया बैसोर बिथांमोना माबोरैहाय माने गाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो मा मावनायनि गेजेरजों जों मा खालामनायनि गेजेरजों नैबेनि सायावहाय माने आं दा नोंथांजों सावरायलायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरोखि
अ बेथ' जोबोद मोजां आइदा नोंथां
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि गामि ओनसोलफ्रावहाय गोबांथार मानसि फोरानो जोंहा आबादजों सोनारनानै थायो नङा होमबा गोदो गोदायनि दिनाव जोंना हरोब्ला नुवयोमोन जे आबादजों जेरैबायदि सोलिलाङोमोन बै सोलिलांनायनि गेजेरजोंबो माने गोबांथारानो माने न'खरफोरखौहाय मोजाङै बा आबुङै दानो हायामोन आरोना थ' आथिखालाव बेवहाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ दा हा हुनि आ जायफोरनि बाहागआव गोग्लैनांगोन बैफोर बाहागा माने खमायै खमायै दा एसे एनै थाफैबाय सोरनाबा जेने थेने थानो आन्था नैफोरबायदि अबस्थायाव सफै
औ औ
सोलियोमोन दा नैबे एखेयैनो जों सोलिनायखौ नुनो मोनो जे जेनेबा गोदोहायबो आबादखौनो सोनारनानै जिउनि थांना थानायनि राहा सामनानै लायोमोन नै दाबो फ्रायखौनो जोङो गामि ओनसोलावहाय आबादजोंनो थांना थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो
औ नंगौ
बेबायदिनि बेलायावहाय जुदिहाय जोङो साख्रि बाख्रि गैयालासिनो गुबुन राहा खान्थिजों जोङो थाङोब्ला नङा होमबा माबोरैहाय जोङो जोंनि जिउखौहाय बांसिनै मोजांसिन दैदेनलांनो हागोन नैबेखौहाय माने दा साननानै नायनायावहाय आं माने नुहुरदों जे जों माने माखासे आधुनिक माने गोदान गोदान सानखांथि लानानै नङा होमबा माखासे जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खरखौ दैदेनलांनोब्ला ओमबा साख साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जोङो न'खर दैदेनलांनोब्ला जोङो माखासे बिथिंनि बेलायावहाय जों आबादखौनो थांना थानायनि राहा खान्थि लादों जिहेथुनोखि नङा होमबा। बै आबादखौ जोङो माखासे मोजां मोजां सानसुंथाइनि गेजेरजों थांना थानायावहाय जोङो एसे एनै सानलाय हलायनायनि गेजेरजों गोदान गोदान आदब खायदा नेमखान्थि फोरजों जोङो थांनो गोनां जागोन आरोखि नङा होमबा दा जेरैबायदि जों गोदोनि आबादलाय जों मावलायदोंमोन नंङा होमबा बेफोरबायदि मावााबलासिनो न गोदान सानखांथायाइजों ओ दा जेरैबायदि नाखि दिरुंगासिनो दङ बैफोरबायदि जोंङो थांनो रोंनांगोन आरोखि नंङा होमबा
नंगौा नोंथां
दा नोंथांनि साननाय बायदिब्ला माबायदिब्ला जोंङो नखरफोरखौ दैदेनलांनो हागोन बे हिसाबै नोंथांङा सानो बेखौहाय फोरमायथिनो हागोन नामा
थारैनो नोंथां आंनि मोनदांथियाव नोंथाङाथ बुंलांखाबाय आरो बे थारैनो सैथो जोंनि बर फोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो आबादखौनो आबादानो जोंनि गाहाय मोनसे ओ आबाद आबाद गाहाय होननानै जों बर'फोरखौ जेराव जों बुंनाय जायो बे आरो आथिखालावबो जोंङो गोदो जोङो आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों आरो आथिखालावबो जों आबाद मावना -नुनो मोनो आरो बे आबादनि गेजेरजों जों-जोंङो ओ जिउखौ खुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंङो जोंनि बर न खरफोराव गोदो गोदायनिफ्राय नायोबा जों नुनो मोनो जे जोंनि आइजो माहारियाबो गाव गावनि नखर सुंथानायावहाय जेरै दाउ अमा बोरमा आरो इन्दि एम्फौ लानानै बिनिफ्राय खुन्दुं दिरुननानै जि दानानै बेफोरनिफ्राय रांखावरि आरजिनानै माने गाव गावनि नखरखौहाय सुंथानायाव गोबां मदद होबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आथिखालावबो बेखौ आंङो नुनो मोनदों आथिखालावबो गोबां बर आइजोफोर फोराहाय ओ जि दानाानानै दाउ अमा फिसिनानै गाव गावनि नखरखौ सुंथाबोबाय थादों आरो थ बेबायदिनो जोंनि साख्रि बाख्रि लामा नायनानै थाया लासेनो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान थेकनिक फोरजोंहाय गाव गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय गोदान गोदान राहाफोरखौ लानानै बेबायदिखौ बायदिजों आवगायलाङोब्ला मोजां जनानै आ स जेरै जोंङो आब आबादाथ जोंना मोनसे समावल जों गाययो जेरै दैज्लां बोथोराव जों आबादखौ गाययो बेनि अनगायैबो जोंङो मेसें बोथोरफोरावहाय गोबां रोखोमनि गोरान आबादफोर जेरै मैगं थाइं बानलु गोबां बेफोरबायदिनो आबादफोरखौ मावनानैहाय रांखावरि आरजिनो हायो आरो दायो नोंथांमोननि जायगायावहाय माइ आबादनि अनगायै मा मा मैगं थाइगंफोरखौ गायो आरो बेफोरजोंहाय माबायदि सुबुं माहारिफोराहाय रांखावरि आरजिनानै नखरखौ सुंथाबोबबाय थादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थ खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे जेरैबायदि नोंथाङा जोंहा साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जों आबादनि गेजेरजों नखर खुंलांनो हायो नङा होमबा थ' ओरैनो नोंथांनि सोंथि बायदियै आंङो नै बेखौ फोरमायनोसै जे जोंहा माइ आबा दनि अनगायैबो जोंनि जायगायावहाय गोबांथार ओ मैगं थाइगंनि खेथि खालामसै जेरै जोङो ओ जिंखा भिन्दि बानलु आरै जोगोनार थाइबें केरेला लाव बेफोरो गोबांथार खिसिम खिसिमनि माने मैगं थाइगंनि आबादखौ जों दामाने मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनसै आरो। इभेन माने आंबो सासे आबादजोंनो दा जुरित्थ' गोनां मानसि आरो आंबो दा एफा एनै आबादखौ मावो। दा बे हिसाबै आंबो गोबांथारखौ मिथि थिनो मोनो जे जों जेखि आबाद मावा मानोे नङा होमबा। गासिबो जोङो आबादखौ ओ गोसो होसोमनानै मावोब्ला बैनिफ्राय जोङो ओ गावखौ ओ इयुनावहाय इन फिउसार सोलिलांनो हानाय सिबांखौ जों माने नुहुरो आरोखि। बे आबादजोंनो जोङो सोनारनानै गावनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हानायखौ आं माने मोनदों आरो मोनदांदों दा बुंनो थाङोब्ला नैबे जोंनि जायगायावहाय हिउसलि माने मैखोमै बिफाव लाबाय दं होनना बुङोब्ला जोंहा बानलु आबाद दा बानलु आबादा ओरैबायदि मोनसे मोजां आबाद जानानै फैदों जे ओ जेराव माने बै बानलु आबादनि ओ बाजारनि थाखाय माने सिन्था गैया आरोखि नों जेसेबांखिनि गाया मानो नों जेसेबांखिनि आबाद मावा मानो बै आबादा माने थथेलि माने नोंनि न'निफ्रायनो बोखांनानै लांफैग्रा ओरैसिबां सफैनानै दङ आरोखि नों बेखौ अबेबा हाथाय बाजाराव थांलायनानै नोङो बेखौ फानहैलायनांगौनि गोनांथि गैया आरोखि। थ' बे हिसाबै नायोब्ला नों दिनै नैबे बानलु आबादनि गेजेरजों गोबांथार मानसिफ्रानो माने लाख लाख रां आरजिनानै गावखौ माने सुंथागासिनो। दं आरो जायनि गेजेरजों सोरनिबा न'खरा आ गोग्गोम रांखान्थि खामायनायनि गेजेरजों गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ मोजां मोजां फरायसालिफोरावहाय सोहरनाय मोजां मोजां स्कुल कलेजफोरावहाय सोनाय नैफोरबायदियाव माने गोबांथार हेफाजाब होदों आरोखि बे आबादनि गेजेरजों थ' बेनि अनगायैबो आथिखालावहाय जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय माने ओरैबायदि मोनसे मोजां सुबिदा जाबावबाय जे जोंहा अरुणाचल आरो आसाम सिमानि गेजेराव जोङो दङखाय माने बै जों जि एखे आबाद मावा मानो बै आबादखौ माने गोबांथार बेफारिफोरानो फैयै फैयै माने जोंनि न'खरनिफ्रायनो दैखां दैखां लांबाय थायो आरोखि। थ' बै दैखांनानै लांनाय औ दा आरोबाव मा जाबावो जोंनि बे आबादखौहायनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जायफ्रानोखि मावबाय थायो नङा होमबा। बैफोर बिथां बिथांमोनाबो माने ओरैनो थानो थाखाय सम मोनाखै जागासिनो दं आरो। आ जाय बेखारै ओरैनो थादों ओ दा फ्राय जोङो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि हालामनि जायफोर लाइमोनफोर नङा होमबा बै लाइ मोनफ्राम माने फरायनानै साख्रि बाख्रिनि सायावहाय जायफोरा सोनारालासि थानायमोन बैसोरबो माने आथिखालावहाय साख्रिखौ मोनसान्दि बायदि मोनसे ओ साननानै पार्ट टाइम सिस्टेमै नैब दा जाय जों जि आबाद दोनदों नङा होमबा बै आबादखौहाय माने बेफार महरैबो खालामनानै सोलिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि
औ बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा औ
दा बे हिसाबै नायोब्ला नै दिनै जोङो जों जिेखि आबाद दरना मानो बेथ' जोंहा माने उदाङै जोङो मार्केटावहाय जोङो हरनो हानाय जोंहा बेफोरबायदि अबस्थायाव दंखायो नङा होमबा? दा बिनिखायनो थ' आंनि मोन दांनायाव माने आंनि बुजिनायावहाय जोङो एसे मानसि महरै जोङो साख्रिनि सायाव सोनाराबालासिनो जों आबादखौ सोनारनानैनो जोंङो जोंनि जिउखौ दैदेन लांनो हागोन बेखौ माने आं ह्राद्रेद आव ह्रानद्रेद पारसेन माने फोथायनाय दं आरो आं माने बेखौहाय स्ट्रंलि गोग्गानानैनानै बुं हानायहा माने गोहो दं आरो दायो माने
औ।
बिदिब्ला जोंनि लाइमोन- फोर सोलोंथाइ लानानै ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय बेबायदि मैगं थाइगं मावनानै जिउ खुंलांनो हागोनखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबाय आरो आरो बियो खोब जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानो होनना बुंबा जोंनि सोलोंथाय लानाय मानसिया जे आबादारि जानो हाया बे न नङा जोंनि सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरा सासे मोजां आबादारि जानो हायो जे बेनावहाय गासैबो गियाना जेराव जोङो मोन जोबो सासे सासे लेखा रोंसुबुंनिफ्राय सासे लेखा सुबुङाहाय जुदि आबादारि जायोब्ला बेवहाय गोबांथार माने साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जायो होननानै जों सान
औ औ औ। माथो बेनो जेनेबा जों आबाद मावनो थाखाय जों माखासे रोंगौथि गोनां जानांगोन आरो जों सोलोंथाइखौबो लानो गोनां जागोन। दा सोलोंथाइ गैया सारा जोङो जिउआव बेवहाय जेबोथ' आवगायनो हायाखै। दावगानो हाखाया नङा होमबा त' बेनिखायनो मास फटिन होनना बुंबा जों सोलोंनायखौ जों लाग लिरनांगोन आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
थ' अब्ला नोंथां आं दिनै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय थ थ' बे हिसाबाव आं दिनै नोंनो बा नोंथांजों जों जि सावरायलायदोंमोन नङा होमबा? जोङो साख्रि साख्रि गैयालासिनोबो जों आबादनि गेजेरजों जों गंसे न'खरखौ माबोरैहाय दानो हायो नङा होमबा। थ' बिनि गेजेरजों आं नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां नलेज मोनबाय बा मिथिनो मोनबायबो थ' जोङो बारा गोबाव सावरायनोथ' हाब'लिया नङा होमबा नोंथां मा खालामबावनो दा बेनिखायनो आङो माने नोंथांजों दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बे सिखिनियावनो आं फोजोब्बाय बा दोन्थ'नोसै होननानै आं माने सानबाय।
औ फोरमायनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां निसिम।
औ दे अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ। हामबायसै